औ खोनादोंना नोंथां औ। नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
जिरायनानै दं। ओमफ्राय नोंथाङालाय मा खालामगासिनो?
औ आंबो ओरैनो जिरायनानैनो दङ नोंथां।
औ हबा आं नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो ओ होनबा आं नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों मोनसे खोथानि सायावसो सावरायनानै फन खालामनाय जादोंमोन आरोना नोंथां। औ सावरायनो हागो नना नोंथां।
औ सावरायजागोन दे नोंथां।
बारनि बागैसो माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ जेरै जों बिबारजों जेनेबा मा मा खालामनो हायो बा, जोंहा बिबारा बेसेबां रोखोमनि दं? बा नोंथाङा मा मा बिबारखौ नायनानै मोजां मोनो एसे नोंथाङा आंनो सुंद'यैनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ ओरैनो बिबार होननानै बुङोब्लाथ' गासिबो बिबारानो समायना आरो आङो मो जां मोननाय बिबार हिसाबै जेरै- दा माने फामि बिबार गलाब बिबार बेनिफ्राय जबा बिबार बेफोरखौ आरो सानफ्लावार बेखौ आङो माने बयनि निसायबो आंनि माने मोजांसिन मोननाय बिबारफोर आरो बियो। आरो बिबार फोरनि मुं होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि बिबार थायो जेरै पामि बिबार ओमफ्राय जबा दाउदै फुल आरो नयनथारा ओमफाय ओम गलाब फुल गलाब फुलाबोथ' गोबां गुफुर गलाब गोजा दानि जुगावथ' गोबां बेलेग बेलेग रो खोमनि ओंखारबाय नालाय बेबो। आरो गिन्दि फुल आनिफाय जास मेइन बेफोरबायदिनो सानफ्लावार दाउस स्रि आइथिं ओमफफ्राय हांसाफा। आरो बेफोरबायदिनो माने गोबां रोखोमनि आं माने नामफोरखौनो बावलायलांबायसो आरोना नोंथां ओमफ्राय बि बिबार होननानै बुङोब्ला थ' जोङो माने ओरैनोबाबो समायनाखा आरो बियो सब खामानियावनो माने नांगौ जानानै फैयो जेरै बिबारा जेरै माने न'खरखौ समायना खालामो माने मोनसे न'खरखौ माने बिब बिबार गायनानै दोनोब्ला समायना नुयो आरो जोङो बिबार बागान गिदिर गिदिर बायना दोनो जेरै पार्कफोरावहाय बेफोरावबो माने नोङो थांबोलाथाय फट' सेबखांना लानो हायो आरो आरो बिबार होननानै बुङोब्लाथाय जोङो बिबार फोरजों मोदोमग्रा मुवा जेरै मोदोमाव फोनग्रा ओ एसेन एबा मा होनो बेफोरखौबो आरो धुप बेफोरबायदि माने बायदि रोखोमनि मुवा बानायनाय जायो। आरो बिबार होननानै बुङोब्ला जोङो माने मिथिंफोरावहाय सोरखौबा मान बावनाय सोरबा गेदेर मानसिनो मान होनाय बेफोरबायदि खामानियावबो जोङो बाहायनाय जायो। आरो बिबार होननानै बुङोब्लाथाय माने हाबा जानायफोरावबो माला गानहोनाय बेफोर खामानिफोरावबो माने बिबारखौ बाहायनो हायो होननानै आङो मिथिगौ आरो। बिदिब्ला नोंथाङाबो माने नोंथांनि थाखाय मा बिबारा सबसे समायनासिन आरो मा मा खामानियाव आरोबाव बाहायनो हाबावो बेफोरखौ एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां बिदिब्ला आङो नोंथांनि खोन्थानोसै जेनेबा बिबारखौ मोजां मोनो बा आङो ओरै औ होनोमबा आं नोंथांनो फोरमायनोसै जेनेबा जों नोंथां होननाय बायदि जेनेबा बिबार होनोबथ' जोंहा बिराद बेलेग-बेलेग बा बिराद रोखोमनि बिबार दङ । ओमबा नोंथां जेरै जोंहा जबा बिबा बिबार होनबा गलाब बिबार जेनेबा फामै बिबार नोंथां होननाय बायदि बा जोंहा ओरै रजनिगोन्दा बा जोंहा दाउदै स्कु बा जोंहा ओरै आरो जेनेबा ओंख्रि जानाय बिबार बो दं नङा होनमबा नोंथां? होनबा आरो आं होननो थाङो जेनेबा जोंहा जबा बिबार होनबाबो जोंहा जबा बिबारा बेलेग बेलेग जेनेबा कालारनि दं गाबनि दं जेरै जोंहा गोजा दङ बा जोंहा गुफुर दङ नङा होमबा नोंथां? आरो आं जेनेबा गलाब बिबार होननो थाङोबा जोंहा गलाब बिबाराव बेलेग बेलेग गाबनि दं जेनेबा जोंहा गोजा दं बा जोंहा गुफुर दं गोमो दं बा जोंहा गोसोमनिबो आं दा नुनो मोनदों आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव ओ औ आरो आं बिनि उनाव होननो थाङोबा आं नोंथांखौ होनबाय ओंख्रि जाजाग्राबो जोंहा बिबार दं होननानै। ओंख्रि जाजाग्रा बिबार होनो थांओबा जोंहा ओरै जेनेबा ओरै ओ मा होनो बेखौ खारौ खान्दा बिबार बा जोंहा आरै ओ गामबारि बिबार आरो आङो नाम खौ बारा माने आरो बार्सिखि बिबार जेनेबा जोंहा बारसिखि बिबाराबो जोंहा मोननै बागनि दङ आरो जेनेबा जों गोजा बा जोंहा मोनसेया जाहैबाय गुफुर आरोना नोंथां। आरो आङो आं मोन जानाय बायदिबा आंनि माने आं मोनजानाय बायदिबा जोंहा गोजा माने बारसिखि बिबारा बांसिनानो माने गोखा जायो आरोना। ओमफायो आं जेनेबा बेफोर बारसिखि माने बिबार जाजानाय माने बिबार ओंख्रि जाजानाय बिबारफोरानो जोंहा बांसिन अनला जों जानो मोनदों माने बारसिखि बिबारखौबो ओ ओरै अनलाजोंसो आं जानो मोनदों माने। ओमफायो होननो थाङोब्ला जोंहा जेनेबा बिबार होननो थाङोबा जोंहा बिबाराथ' मोनसे खामानियावल' नङा जोंहा आलादा-आलादा खामानियावबो नोंथां होननाय बायदि जोङो बाहायनो हायो। जेरै जोंहा गोथार थानसालियाव जोंहा होनो हायो आरो जोंहा जेरै नोंथां होननाय बायदि जोंहा आरो बियाफोरावबो हाबाफोरावबो जोंहा हौवा गोदान बा हिन्जाव गोदाननो गानहोनो थाखाय जोंहा बि-बिबारनि माला सुनाय जायो आरो बिनि उनावनो बिथां होननाय बायदि जोंहा जेरै मानसि गिदिर फैबा बा मान बावनो बा जोंहा बिबारखौ माने सारनो थाखाय आरो जोंहा सोरबा जुदि न'खराव बा जेनेबा ओरै गामियाव सोरबा गोदो बा पास जाना फैनाय बा ओरै एगजामफोराव फरिखाफोराव ओरै मानसि गिदिर जानायनोबो जोङो बिबारजोंनो मान बावनाय जायो। आरो बेनि उनाव जोंहा बिबारा जेनेबा खायफा बिबार जोंहा मा थायो बा खायफा बिबारा जोंहा ओरै बिलाइनिफ्राबो बा बिलाइजोंनो ओरै जोंहा ओ सोरगिदिं जोंनि न'आव वालबायदि जोङो बिलाइ बा बिलाइनि बिबार खौ जों होनो हायो आरो ना। आमफायो ओरै होननो थाङोबा जोंहा ओ बिबारखौ जोङो बिबार खौ ओ जोंहा बिबारखौ ओरै सोरगिदिं जोंनि गोथान थानसालिनि गोथार थानसालिनि ओरै सोरगिदिं जोङो गायनानै दोननो हा बा जोङो बिबारजों जोङो नार्सारि बानायनानै एबा जोङो बिराद ओ ओरै नार्सारि बानायनानै जोङो एबा माने जोङो फैसाबो जेनेबा खामायनो हायो आरोना रां रुफा रुफा खामायनो हायो। आरो बिनि उनाव जोङो आजि खालि बा आथिखालाव जों नुनो मोनो जोङो ओरै जेनेबा जोंनि ओ गुवाहाटि टाउनफोराव जोंहा ओर फेनसि बाजाराव जोंहा ओरै बिबारनि दुखान दङ बिराथ बिबारनि दुखान दं माने बेयाव जोङो बेलेग बेलेग आलादा आलादा जों बिबारखौ फाननायखौ नुयो आरोना । ओ आरो जेनेबा जों-जोंहा बेलेग बेलेग जोङो ओरै नामखौ मिन्थियिबो बिबार दङ बेहाव जों जेनेबा जेरै ओ सान फ्लाउवार होननाय बिबार दङो बेफोरजों माने जोङो बिराद बेखौबो जोङो फाननो हायोबा जोंहा बिराद फैसा आरजिनो हायो आरोना नोंथां । जेनेबा जों बिराद फैसा मोनगोन आरो जोंबो बिदि खालामबाथाय ओमफ्रायो ओ जेनेबा आं दा नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनोसै आरो ना नोंथां
औ।
ओ जेनेबा जोंथ' बिबारखौ नायनोथ' बिराद समायना नुयो खिन्थु नोंथाङा एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना जेनेबा जों बिबारखौ माबायदि गायनो हायो बा जोङो बिबारखौ गायनानै माबायदि जोङो जोथोन लाखिनांगौ एसे नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां।
औ माने बिबारखौ जोङो गायनो थाखाय खाय माने खायसे बिबारा जाहैबाय माने दालायाव थाखानायखौनो बेखौ खलम होना नानैबो गायनो हायो आरो खायसेखौ बिदिनो बिनि माने बे बिबारानो रानबाथाय खायसे फिथाइबो थायो आरो खायसे बिनिफ्रायनो बेखौ गायनो थाखाय सिगाङावनो जोङो हाखौ एसे जावफ्लेनानै गुरै खालामनानै लानांगोन। बेनि उनावहाय बेयाव न'नि माने ए अर्गेनिक। हासार माने न'आवनो बानायनाय। हासारफोरखौ एसे मोसौनि माने माबाफोरखौ बेयाव मोसौनि खिफोरखौ होनो हागोन। बेफोरबायदिनो आरो खानस्रिनि बेफोरबायदि माने बेफोरखौ होबा माने बिबारफोरा जोबोरैनो माने मोजां। जायो। आरो बेवहाय। बेगरफोरखौ एसे सारलानानै होनाय जायो माने बेखौ थुबुरैनो एसे फोनाय जायो आरो बेनि उनावहाय बियो रज'नो माने सानब्रै सानबा बेफोरबायदि लायो आरो मोजाङै बिलाइ मोजाङै खिलिजोबनो थाखाय बियो सप्तासे बिदि लायो। बेयावहाय दैफोर बो होनाय जायो। आरो बेखौ बिदिनो बेथ' थुब जायो रज'बाय नालाय बे खौ माने बेलेग जायगायाव गायस्लायनो थाखाय बै जायगायावबो बेफोरबायदि माने सिगांनि बादि हाबाफारिखौनो बाहायनांगोन। बेयावबो बेफोरबायदिनो हाखौ आरामसे जाव हुफ्लेनानै मानानै बिदि लानांगौ बेयावबो बे ग मोन से बिदि गायनायनि उनाव बेखौ ओरैनो गायना दोनबाल' जानाय नङा बेयाव दै होनांगोन आरो खायसे खायसे बिबार दङ जाय जोंहा बांद्राय सान्दुंावबो थानो हायि बिबार दङ बेखौहाय जोङो माने जायगा लानानै जायगा गायनो हानांगोन आरो खायसे अबेबा बायदि बिबारा माने दै नाङि बेयाव बिबार थायो बेफोरबायदियाव जोङो बांद्राय दैबो होजाया आरो खायसे बिबारनो थाखाय जोङो दै नांबाय थागौ जायो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो दै होबायायो थानांगौ जायो बेफोरबायदिनो जोङो जोथोन लालांनो हायो आरो बिथां नोंथां बिदिब्ला माने जोङो अपराजिता होननाय बिफांखौथ' नोंथाङा सिनायो जानांगौ ना
औ औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ थ' आङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला माने गोबां खामानियाव माने बियो मुलाम्फा जायो बेखौ नोंथाङा माने मा मा खामानियाव मुलाम्फा जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ आङो जेनेबा आंथ' बारा मिथिया आरो खिन्थु आं मिथिनायाथ' ओ ओरै जोंहा अपरेजिता होन होननो थाङोबा जोंहा बियो माने जों मुलि बायदि जों बाहायनो हायो आरो नोंथां जेरै जोंहा माने बाहायनो हायो जेरै जोङो बेखौ जोङो मुलि दै बायदि मााबायनानै जोङो खमले दैयाव जोङो दैखौ एसे ग्लब गोदौहोनानै ओमफ्राय अपजितआ जों बिबारखौ लानानै जोङो बेयाव दैयाव होफानानै जों एसे सा फुदुंनाय बायदि ओ फुदुंनाय बायदि एसेब ग्लब ग्ल'ब दैयाव दुय मिनिटसो जों गलायहोना माने ग्लब ग्लब गोदौ नोंथां ओमफ्रायो बेखौ जोङो माने साहा लोंनाय बायदि जोङो साहा माने दै माने बेखौ फुदुंनायखौ जोङो लोंनांगोन आरो ओमफफ्राय आंथ' बेनि बागै बारामिथियामोन माने आं माने जेनबा मुलि बायदि बाहायजायो होननानैल' मिथि ना नोंथां औ ओमफायो आं फरायसालियाव खालामनो मोननाय बायदिबा आं माने ओरै बाय'ल'जिफोरसो माने मोनदोंमोन आरो बेफोरखौबो बारा आङो बिदि मोजाङै मिथिया आरो नोंथां औ होनोमबा नोंथाङा जुदि मिथिगौ आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ आंबोथ' माने बेखौ एसेबां बिदि मिथियामोन। माने नोंथाङा बुंबाय बेखौ जोङो मेडिसिन हिसाबै लोंनो हायो आंबो बेफोरखौनो मिथिगौ आङो माने बांसिन नोंथांनिफ्राय आङो मि मिथिनो मोनबाय बिदिब्ला नोंथां जोंना माबो जाबाय नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन बाय नोंथां।
औ औ नों आंबो दे गोजोनथों नोंथां अ।